खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
दे गोजोन फुंबिलि नोंथां।
नोंथांनिसिमबो नोंथां गोजोननाय थाबाय।
बे समाव बोथोरफोरा माबायदि नोंथां?
बोथोराथ' एसे अखा हानो लाबोदों आरो अखा हायां हायां जागासिनो। बेनो आरो जोंनिजा नोंथां।
ओमफ्राय जानाय लोंनाय जाबाय?
औ जाबाय नोंथां फुंनि जाखांनानै एसे जिरायना दङ।
अ ओमफ्राय बरथमान देहाफ्रा थिगानो ना?
औ मोजांथ' नोंथां दा गरम बोथोर नालाय एसे जोथोनबो लानो नांगौ देहाफोरखौ।
ओ ओ नंगौ नोंथां ओ ओ दे अब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना बेनोमोन मोनसे बिसय लानानै नोंथां सा सावरायनो सानबाय आरो बे समाव नोंथाङा दसेबाबो सम दिहुननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
अ देब्ला जों मोनसे बिसय लानानै सावरायनो पलिुसन बे पलिुसननि सायाव फिसावजों सावरायनो मानो होनबा दिनै जों नुनो मोनो जे पलिउसन होनबा गोबां बेबायदि
औ
गासै बिसयावनो पलुउसन नङा होनबा?
नंगौ नोंथां।
गासै बिखायावनो बेबायदि मा होनगोन? जोङो पलुउसनखौ नुनो मोनजोबो आरो बे पलिउसननि मेन जाहोनानो जाबाय जोंनि मा होनगोन? पपुलेसना बांनायनि थाखाय जनहंखाया बेबायदि ब्रिद्धि जालांबाय थानायनि थाखाय बेखायनो दिनै मानसिया गोबां पलिउसनाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों।
औ औ
अब्ला नोंथाङा फंनैसो होननो हाग्रोगोन नामा पलुसननि बागै
औ हागोन नोंथां।
अ देलाय
दा जोंहा पलुसन माने ओ गुबुंले जानाय बर' सोदोबाव दा जोंहा गुबुंले जानाय होनब्ला नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांबाय जे सुबुं अनजिमा बाङोब्ला जोंहा गोबां जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो दा बेनि जाहोना जादों जे जोंनि सुबुं माहारिया जोंनि जानाय आदार एबा बायदिसिना ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो दाबसे जायगायावनो दोननो रोङाखै।
ओम ओम
दा बिब्दिनि जाहोनाव जोङो जानला मोनला जुदि जोङो गारनानै दोनोब्ला बैफोर मुवा बेसादा गोबां बारहावाजों गोरोबनानै माने जोंनि देहायाव गोसारनानै गोबां बेराम जायो आरो दा बिब्दि ओ गासैबो हादराव बिब्दि ओ गुबुंले जानाय खौ जों नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जोंनि भारत हादरनि अनगायै जेरै जोंनि खाथिनि चाइना एबा चिन हादराव गोबां बिब्दि माने गुबुंले जानायनि सायाव सरकारा नोजोर होदों। दा बिनि जाहोनाव बै माने बिबदि दाखोर दाला गारनायफोरखौ जों नुनो मोनाखै आरो। दा जोंनि भारत हादर होनो गोबां सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि थासारिया एबा गुबुंले जालांदों आरो दा बिनि गेजेराव जे फोरा न' बानायनो थाखाय एबा न' लुनो थाखाय माने जायगा नागिरो अब्ला बै जायागौमानि दंफां एबा बिफां लाइफां थानाय जायगायावसो माने जायगाखौ नागिरहैनानै बै बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो आरो अब्ला मा जायो होनोब्ला जे बिफां लाइफां बिफांखौ जों जुदि दानफायबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि बारहावाया एबा जों हां लानो गोब्राब जागोन आरो मानो होनोब्ला जे जोङो ओ अक्सिजेनखौ हगारो एबा बिफाङा जोंनो बिब्दि होयो आरो दा बेनि जाहोनाव जों माने बिफां लाइफांखौ जुदि जोङो फांसे दानोब्ला जोङो बिनि गेजेरावनो फांसे गायना होफिननांगोन आरो
उम उम उम
जोंनि खाथि खाला सोहोरावनो जे मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय जे थुङा बा बिदुं दा बैफोर माने गोबां जोंनि ओ सुबुं फोरनि देहाफोराव हाबहैयो आरो दा बैफोर हाबनानै माने गोबां बेराम जानायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै केन्सार आरो बिब्दिनो ओ देहानि बिदि गोबां नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय ओ जोंनि दाखोर दालाफोरखौबो जोङो डास्टबिन एबा गारग्रा जायगायाव जोङो दोननांगोन। आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि राहा लानो हायो आरो जेरै जोङो जेरै जोंनि साखाथिनि सोहोर गुवाहाटि दा बैफोर सोहोराव माने एसे बिबांनि अखा हायोब्लानो जों दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
उ उम नंगौ नगौ नंगौ
जायाव माने दै थांग्रा जेरै नाला द्रेन बैफोर जा दैया गलांनो हाया मानो होनोब्ला सुबुंफोरा गावनि जानाय लोंनायनिफ्राय जे नाङि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बै ड्रेननि एबा नालानि गेजेर एबा बैफोर ओ गुदुङाव माने गारनानै दै थांनानै हायि खालामना दोनो आरो
उ उ उ
बिथिङाव जे दैबाना जानानै ओ जोंनि जोंनि जे बे दाखोर दालानि जों माने दैया गोरोबनानै जोंनि दैमा सैमाफोराव गोरोबफैनानै माने जोंनि थाग्रा खुलिफोरावबो माब्लाबा दैबाना जानायजों ओजोंनि देहायाव ओ माने गोसा- सारो आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो मावनांगौ हाबाखौ जों मावनांगोन दा आरो बिब्दिनो जोङो गुबुंले होनबाथ' जों गोबांखौनो नुनो मोनो ओ जेरै जोङो ओ आं दाउ दानि बावैसो बुंलांखाबाय जे दंफां लाइफांखौ दानोब्लाबो जोंहा बारहावा एबा थानाय एबा जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जिउ खुंनो गोबां खहा जायो जेरै जों नुनो मोनदों जे जोंहा दैज्लां बोथोरबाबो जों अखा हानायखौनो नुनो मोनला दानिया गोदोनि दिनाव माने दैज्लां
नंगौ
गोबां अखा हायोमोन नांगो बिबांनि नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनदों जे जोङो माइ आबाद गायनोब्ला जों माने ओ जे जेरै दै सारग्रा मेसिन बायदिसिनाजों माने जोङो दै होनानैसो माइ गायनांगौ आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोङो जोंनि आबहावाखौबो मोजाङै लाखिनांगोन बेे जोंनि बायदिसिना नाङि मुवा बेसादफोरखौ जों दाबसे जायगायावनो दोननांगोन आरो जों जुदि जोङो जेरै जोंनि गारि मथर बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओं सालायोब्ला माने एसे माबा खालामनांगोन आरो खम खालामनांगोन मानोना जोङो जे बिनि ओंखारनाय जोंनि धुङाफोरा माने बारहावाजों गोरोबलाङो आरो दा बेनि गेजेराव ओ कलकारखाना दा बैफोरनि ओ बिदुंफोरा जे जोंनि ओ बारहावायाव गुबुंले जाबोगासिनो दङ' जेरै दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जेरै दाखोर दालाफोरा दैमायाव गोरोबहोनानै माने बैफोरनि ओ जे जोंनि देहायाव नाङि एबा जों बे फोरखौ सहायनो हायि मुवा बेसादफोरा माने जोंजों गोरोबफानानै जोंखौ गोबां बेराम जाहोदों आरो
ओ नोंथाङाबो जे जोंनि गामि ओ- ओनसोल एबा सोहोर ओनसोलाव माबायदि गुबुंले जानानै दङ' नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां नोंथाङा गोबां गुवारै बेखेवबाय आरो बेबायदि बाथ्राफोरखौ होनबाय बेफोर गासैबो सैथो मानो होनबा गुबुंलेया दिनै थारैनो जाना फैमारबाय आरो जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो थारैनो बेबायदिनो बो- बोथोरफोरावबो जों नुनो मोनो मानो होनबा गोबां बेबायदि गुबुंले जानायनि गेजेरजों पलिउसन जानायनि गेजेरजों मा दिनै गासै बिखायावनो बेबायदि समयया जाबोबाय थादों
औ
आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुंलेफोर जाबाय थादों आरो मइेनलि जोङो नुनो मोनो जे मा मानजि मानसिनि जिबनाव दिनै मानसिया बेबायदिनो गोबां मा होनो दंफां लाइ फांखौ दानस्रायनायनि गेजेरजों गोबां बेबायदि मा होनो बांसिन बेबायदि मानसिफोरा बांबोनायजों लोगोसे कल कारकारखाना इन्डास्ट्रिफोरा कम्पानि फेक्टरफोरा बारलांदों
औ
आरो बेबायदिनो गारि मथरफोरा बांलांनायनि गेजेरजों दिनै मानसिफोरा मा मोनसे मोजां बेबायदि अक्सिजेनखौ बारखौ मोननो हायाखै आरो
औ
दिनै बेखायनो मानसिफोरा बेफोर बांनायनि गेजेरजों बेबायदिनो गाज्रि बेबायदि गेसफोर कार्बन मन' अक्साइड सालफार डाइ अक्साइड बेफोर कार्बन डाइ अक्साइदफोरा मिथेन गेसफोरा गोबां बेबायदिनो निर्गद जादों आरो बेबायदि कम्पानि फेक्टि मटर गारिफोरनिफ्राय
औ
आरो गोबाङानो मा बेबायदि जायफोरा बिरि सिग्रेट जुमाय लोङा बाहाया बेफोरखौबो जोङो मा नुनो मोनो माखासेखौ केन्सार बेमाराव जों मा होनो सिगांनायखौ जों नुनो मोनो सोरबाया हार्टनि प्रब्लेम बेबायदि सोरबाया लांसनि प्रब्लेम बेफोरबायदि गोबां बेमारफोराव जों मोगा मोगि जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि मा होनगोन मानसिफोरनि जिबनाव
औ
देहा लानानैबो आरो बेबायदिनो मा होनो बोथोर लानानैबो समयसा मानसिफोरा मोनसे मोजां अखाखौ अखा मोननो हायाखै मोजां बेबायदि हा मोननो हायाखै नंगौना नङा
नंगौ नोंथां
मानसिफोरा गोबां बेबायदि हाखौबो माबा सयलखौबो बेबायदि मा होनदों लेन्डखौबो पलिउसन खालामदों मानो होनबा मानसिफोरा जानाय बांबाय नालाय बेबायदिनो जानाय लोंनाय आ दाराबो बांसिननि बांसिन गोनांथि जानानै फैबाय
औ
बिनि थाखायनो मानसिफोरा मा खालामदों जानाय आदारखौ जेरैबाबो दिहुनथारनो थाखाय न'खर सालायनो थाखाय बेबायदिनो हाफोराव गोबां राखायनिक हासारफोरखौ हो दों आरो हायाव थाखानाय नेचारेल माखासे मा होनो एम्फौ एनलाफोरा खानस्रिफोरा बेबायदिनो हानि माबाफोरा मा होनो हासारफोरा गोमालांदों आरो
औ
जोङो मा खालामनांसिगोन बेफोर गासैखौबो हमथानो थाखाय जोङो बेबायदिनो माखासे मा दंफां लाइफांफोरखौ जोङो मानसि जानानै मोनसे मोजां बेबायदि आबहावाखौ मोनफिननो थाखाय जोङो हानाय मानि दंफां लाइफांखौ गायनायखौ जोंङो आखायाव लानांसिगोन गोन लोगोसे आरो बेबायदिनो मोजां बारफोरखौ मोननो थाखाय मोजां अक्सिजेन मोननो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बेबायदिनो टाउनफोराव जोंनि गामि सखाफोराव सेन्टारफोराव जोङो माखासे डास्टबिनफोरखौ जोङो बाहायलांनानैसिगोन जाहाथे मानसिफोरा जाबोर जुथुर क्टरफोरखौ बेयाव जहै गारो आरो जोङो सावनानै जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो हायो आरो जुदि जोंहा हायोबा माखासे पेट्रल डिजेलजों सोलिनाय भेहिकेलफोरनि अनगायै जोङो जों मा हानायमानि दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो गोबां बेबायदि कान्ट्रिफोराव जौगानाय कान्ट्रिफोराव मोनसे मोजां बेबायदि आबहावा खान्थिफ्राव जों नुनो मोनो जे मा होनो दंफां गायनायफोरखौ दंफांफोरफोरखौ जों नुनो मोनो लोगोसे आरो माखासे इलेकट्रिक भेहिकेलखौ बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो
औ औ
दिनै चाइनाया गोबां बेबायदि इलेक्ट्रिक भेहिकेलखौ दिनै बांसिन बाहायो
औ
बेबायदिनो जोङो आसामावबो नुनो मोनो जे गुवाहाटिीनि सिटि बाास मा गासैबो इलेकट्रिक भेहिकेल जाजोब्बायना नोंथां
औ नंगौ
जोङो हायोबा बेफोरफोरखो बाहायनायनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे मा होनो मोजां बार मोननो थाखाय एयार पलुसनखौ जों हमथानो थाखाय इले थिग बेखौ जों बाहायनो हायो मानो होनबा बा बिनि गेजेरजों जोङो एयारखौ पलिउसनखौबो जों होबथानो हायो आरो बेबायदिनो साउन्ड पलुसनखौबो जों होबथानो हायो
औ
आरो जों नुनो मोनो गामिफोराव टाउनफोराव गोबां उन्दै उन्दै सेंग्राफोरा कम्पानिया होखानाय माखासे मा होनो मानसिया खोनानो हानाय बेबायदि मा होनो मानसिनि थाखाय उसिद प्रयजन बेबायदि खब्द बायदि साइलेन्सार होनाय जायो बाइकफोराव ना नाथाय गोबां जोङो उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौो जों नुनो मोनो माखासे मडिफाइद खालामनाय बेबायदिनो एगजस्फोरखौ लगायना लायो
औ औ नंगौ
बेजों लोगोसे मा जायो गोबां बेबायदि साउन्ड पलउसनफोरा जायो
औ
साउन्ड पलिउसननि गेजेरजों गोबां मानसिनि समाज